हेलौ
खोनादों ना?
अ खोनादों दा?
औ औ खोनादों
उम अ जेनेबा नों नों नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ फ्रि फ्रि
ओ दायो ओम फाय नोंजोंहाय इदिनो मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो होन्ना नै दायो खालामदोंमोन आरो मोनना आङो ओमफ्रायो आं दायो टपिकखौ बुंलांसै ओ जेनेबा ओ आजिखालिथ' सोलिबाय थानाय बोथोरनि सायाव आरोना उम अ आजिखालिथ' बोथोरा ओरैबायदि जाबाय नङा होनबा ओ दसेनो सान्दुं दुंगोन ओमफाय दसेनो अखा हागोन। आरो अखा हानायाबो थ' इदिनो खाथि खाथि बा नांजाबनाय गामिबाब बो माने दसेनो नैबेयाव हागोन आम फायो बैथिंजाय हाया बिदि जायो आ रोना ओमफायो बिदिनो उम दसेनो गर सान्दुं फोराबो दसेनो जि दुंलाबायगोन थिं थिंनो फाय दसे बा दसे बिदिनो अखा दोमै लायगोन दायोथ बिदिनो सोलिगासिनो ओमफ्राय दुंनानै गरम जानायाव माने बिदिनो ओ बोरैहाय मानि थाखाय माने बिदि गोदोयोथ बिदि जायामोन ना माने जेराव अखा हादों बिदिनो खाथि खालाफ्रावथ जमा हायामोन दालाय
औ
सिगां आं नुबोनायाव आरोना एसे उन्दैफोरावहाय बिदि नुबोयोमोन आरोना आजिखालिथ मा बुस बनो मानो बिदि जाग्रा जालांखो नो नोंथाङा एसे बुजिनानैहाय जेनेबा नोंनि साननायाव हमदांना मोननायखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ ओम ओम दाथ बोथोराबो दैज्लां मोनफैबायना ओ ओ दैज्लां बोथोरबो फैबाय ओमफ्राय नै गोदोनि समाव जेब्ला दैज्लां मोनफैयो अब्ला अखाया हाखायोमोन आरो ओमफ्राय दा मा जाखो खो फु अखा हानायाबो गथ गैला सान्दुं दुंनायाबो गथ गैला दसेनो सान्दुं दुङो दसेनो अखाहायो आरो बोथोरा बुहुत चेन्ज जाबाय आरोना गोदोनि बायदि नंला ओं अखायाबो बिदिनो बा जोंनि जायगा गामियाव हादोंबा बै मोनसे बे गामियाव अखायानो गैया बिदि आरो। उम आरो दानि जुगावथ बोथोरफोराबो अखा हाबानो ओम बिदिनो सोरबा बाय दिया जिउ गोमानाय मा गोमानाय खहा जानायफोरखौ बांसिन नुनो मोनोसैना सिगां बेफोरखौ खोनायामोन सारन्थाइ गावनाय मानाय दा बोथोराबो बुहुद सोलायबायलै सिगांनि बायदि नंलाना बिनिखायनो अखाफ्राबो इदिनो गावनि बोथोराव गाव हानो हानो नागिरला मानि थाखाय मानो जों गासैबो दंफां लाइफांफोरखौनो दानफायजोबोब्ला मा होनो दंफां लाइफां फोर खौ जोङो गायाब्ला बेफोरनि थाखायबो बोथोरनि अखाया बोथोराव हाया होननानै आं सानो आरो। जेनेबा उम आरो आबफावाफ्राबो बुहुद सोलायलांनो हमबाय गोदोनि बायदि नंला दायो बुहुद दुंहाव दुंहाव गरम दसेनो खा हायो दसेनो गरम जायो। थानोनो हाया दा मानसिया।
औ
बुहुद चेन्स फैबाय आरो गोदो फोरथ दैलां होननाय लोगो लोगो अखाया हा खायोमोन आरो माबानिफ्रायनो बिथिं मा होनो उम दाथ जुन जाबाय खोमाना? जुन जुन इफोरबायदिनिफ्रायनो माइ गायो मोन आ रो आमथिसुवानि सिगांनो माइ गायनाय जायोमोन ना सिगां। नै दायो ओमफ्राय दाबो अखायानो गैया आरो। जोंनियावबो अखानो गैस्राया आरो दा। बिदिनो दसे हायो बे एसे एनै अखाहानायाथ जेरावबो मुफ्लामनो थोआ ना उम ओंखायनो आं सानो जेनेबा बिफां लाइफां गायनांगौ। आरो बिफां लाइफांखौ दाननाङा बिफां लाइफांनि थाखायनो जेनेबा बिफां लाइफां गैयाबाबोथ अखाफोरा हायाना उम उम जलै आखायाव मोनबोनाय आरो गोदो जेनेबा जोंथ माबा बिजितगिरिबो नङा हालाय जेनेबा लेखायाव जा मोनबोदो बेखौनो बुंबाय आरो। बिफां लाइफां गायोब्ला जेनेबा जों जोंनि आबहावायाबो मोजां थायो बोथोरफ्राबो मोजां जायो। जा टायेम‌आव अखा अखा हानांगौ बे टायेमाव अखा हायो होननानै सानो आरो आङो जेनेबा ओरैनो बुं सानो मा होनो औ नै दा दैलांना। दैज्लांआवबो सोरबा बायदियाव अखा गैयिनि थाखाय बुहुद गोबावजों माइ गायनो गोनां जायो खोथिया फुनो गोनां जायो। बिदिनो गायनांगौ बोथोराव गायनो टाइम मोना माबा टाइम मोना माने गायनाय बोथोराव अखा नांगौ। खिनिखौ जों मोननो हाया। जेब्ला अखा नाङा अब्ला अखा हानाय बेफोरबायदिया बांसिन जाबाय आरोना। आथिखालनि जुगावहाय उम आरो आं बेफोर बोथोरनि सोमोन्दै बारा इसेबां मिथिया। ओ नों मिथिब्ला इसे दे फोरमायदो दे आरोबाव।
आंबोथ बारा मिथिनाय लाङा होनोमबाबो एसे आंनि माने ओ मोनदांनायखौ एसे बुंसै आरो ना जेनेबाथ दायो आजिखालिथ बिराद गारि मथर बिदिनो बिराद बांबायना। बिदिनो थाव बे गारिफोरनिफ्राय थाव सोनानैहाय जेनेबा उखुन्दै खुनाय मानाय बिदिनो आरो दंफां लाइफां बिफां दानफनायाबो बांसिन जालांबाय आरो ना। सिगां जेमानै दंफांफोरा इसेबां माने बिराद थायोमोन नालाय गिदिर-गिदिर इन्द्रास्रि माने माबा माबिफोर खुलिनाय जायोना बे खुलिनायावहाय दंफां लाइफां जि दानथायजोबनाय जाबाय। बिदिनो गावसोरनि माबाखौ खौ सुुफुंनो थाखाय बिराद इदिनो दंफां लाइफांखौहाय अना खानाय इदिनो बिराद दानब्रुंजोबनाय बेनो जायो आरो ना दायो माने इदिनो बे दं दफां दानफायनायनि थाखायनो आं एसे माबानो जानाय बायदि मोनो आरोना जेनेबा आबहावाया जेनेबा दंफाङाथ जोंनो बिदिनो अक्सिजेन गेस होयो नङा होनबा? ओमफाय आरो बे गारिफोरनिफ्रायथ गारिफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैयाथ कार्बन-डाय-अक्साइद जेनेब बेनिफ्राय गारि मथरा बांसिन जाबाय नालाय ओ इदिनो उखुन्दैयाबो बारा जाबाय दंफां लाइफाङाबो इदिनो खम जालांबाय औ। दंफां लाइफाङाथ कार्बन-डाइ-अक्साइस अक्साइसखौ मा जालाय लाङासै हाय ओ अक्सिजेनखौबोसिगोन ओमफ्रायो जों जोंथ अक्सिजेनसो लायो नालाय ओ बिदिनो दंफां लाइफाङा खम जालांबाय नालाय कार्बन-डाइअक्साइया बारा जानानै गोजौआव जेनेबा गोजौआवहाय जे अजन थोरबो थायोना ओ बे अजन थोरफोरखौहाय जेनेबा बे उखुन्दैयानो माने गरम माने बारहावायाव गोरोबफानानै जेनेबा एसे इदिनो ने गोबा जाहैबाय आरोना बे ओमफ्रायो बै साननि दुंनाया बिदिनो बोथोरा माने बांसिन गरम जाग्रा बायदि बिदि मोनदों आरोना। सिगां समावथ' जों उन्दै समावथ' बांद्राय बिदि एप फा गरम माने थानो हालायि गोबां हाव हाव बिदि मोनद्रायाखैमोन आरोना जोंनि मोनबोनायावहाय ओमफ्राय दा आङो बे गारि मथ मथर खारनाय इदिनो बारा जालांनाय माने दंफां लाइफां दाननाय बारा जालांनायनि थाखाय बिदि जादों सानो आरोना आङो दायो आंनि साननायावहाय।
औ नंगौ ओम ओम।
ओरैनोथ' जेनेबा बेफोरखौ होबथानो थाखायथ' माने बोथोर इदिनो ओ सानदुं दुंनाय मानाय बिदि माबाफोरखौ होबथानो थाखायथ' जोङो दंफां लाइफां इदिनो माने गामि गामियावहाय इदिनो दंफां गायलांबाय थाबा माने गिदिर इदिनो बोसोरावहाय बिदिनो ओ दसथा माने जाय माने जाय दंफाङा माने अक्सि अक्सिजेन बांसिन हगारो ओ बे दंफांफोरखौ गायना लाबा माने उनावहाय मोजां जाहैगोन बायदि मोनो आरोना आङो आंनि मोनदांनायावहाय बिदिबा। एनिफ्राय बांसिनथ' दायो